हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
माने नोंथांजों एसे राय जायानोमोन फ्रि बा रायजायनो हागोनना
औ नोंथां फ्रियैनो दं दे राय्लोंजागोन
उम माने जोंनि टपिकानो जाबाय जोंनि हारिनि जोंनि हारिनि बर' मानि जानाया मा जोंनि ट्रेडिसनेल फुडा मा लाबोनो हागोन ना ओंखायनो अ होमबालाय आं फंनिसै बाथ्रा राय रायज्लायनोसै
औ औ
माने जोंनि बर'नि फुदानो जाबाय जोंनि आगोलनि ओमफ्रायनि माबा जानानै फैगासिनो दं जेनेबा अनला जान अनला जा नारजि जा जुमाय जा बिदिखौनो जोंनि बे बर'नि माबा बेल' नङा दंबावो मेरला जेनेबा जों जों जानो मोजां मोनो अमा जों जानो मोजां मोनो जेनेबा बिसोरनिसो आरो बेलेग बेलेग दं नोंथाङा एसे फंनैसो बाथ्रा बुं बुंग्रोलाय
जोंनि बर'नि ओंख्रिफोराथ' जाहैबाय अनलाजों दाउ आरो आरो नारजि अमा आरो गोबां दंबावो सबायाइजों साम' जेरै अनलाजों मेवाफोरबो जाजायो जोङो अनला ओंख्रि सङोबा गिबियावनो जोङो अनलाखौ जेनेबा माइरंखौ दैयाव सोमनानै एसे रुइहोग्रोनानै लानांगौ आरो आरो बेजों लोगोसे देनानै गुन्दै खालामनांगौ गुन्दै खालाम थांनानै जोङो जोङो बेदरजोंबो जानो हायो आरो जों औवा मेवाइ बा आलुफोर होनानैबो जानो हायो आरोना नोंथां जों बेदरजों सङोबा आरो' गिबियावनो जोङो बेदरखौ एवनानै लाग्रोनांगौ एवनानै आरो मस्ला मस्लि बानलु बानला देनानै बेदराव होनांगौ आरोना ओमफ्राय बेदराव होखांनानै बेदरखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगौ आरो एवनानै बेदरखौ एसे दै होनांगौ आरोना दै खांनायनि उनाव जोङो बेदरा जुदि मोजाङैनो मोनोब्ला
उम
अनलाखौ जोङो बिदिनो फ्रि फ्रि सारनाबो होजायो बा जों दैयाव सोमनानैबो गुलायनानै होजायो आरोोना आरो अनलाखौ होखांनायनि उनाव जोंहथ' अनला ओंख्रियाव खारै होखायो खारैखौ अनलाखौ होखांनानै खारैखौ होनांगौ आरो दा बिदिनो जोंना बर'नि ओंख्रि जाहैबाय आरोना अनलाजों दाउआनो जा
औ
माबा मोनसे बेदरफोरानोजा जाजाबाय आरो दा नोंथांमोनहा माबायदि सङो बेबायदि सङो ना
औ बिदिनो सङा जोंनाबो
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो मबाइजों साम'फोरखौ मायदि संडा
सबाय जों साम'खौथ' मिथिया एनो ओरैनो नर्मेलि आं बांद्राय मिथिलाबाया मारै मा मा संनांगौ आंनि जाखियाव अमादों ओरैनो माबाफोरखौ मिथिगौ जेनेबा नार्जि दंना
औ औ
गोखाया एसे गोखाहांआ बिदिखौ मिथिगौ जेनेबा बे फाथोनि माबादों फाथोनिखौ आं फोरमायनोसै मारै बानायो मारै बानाया
औ औ
जेनेबा फाथोनिखौ फोरा फोरानग्रोयो आं बांद्राय मिथियादै जायखिजाया फाथो फाथो फाथोखौ माने फोरानो फोरानो खमसे खम बिदिनो द जलदि जानोबा नों इदिनो दस दिनसो फोरानगोन होमबा दस दिन एक हप्ताहसे फोराननानै एकदम फोरानथारनानै बेखौ माने सोमो ओमफ्राय सो सोमनानै बेखौ माबा रुयो।
औ
रुनानै बिसोरखौ जेनेबा नों जेना जेनेबा खारैयाव माबा ला फादो नों बेलेग बेलेग खारदैथ नांखागौ खारै नांगौ बिदिखौथ नांखागौ उनाव मस्ला मस्लि बि बिदिखौ नांखागौ होदो उनाव बिदिनो नों जेनेबा बबे खौ बबे बेदरजों जानो गोसो अमाजों बांसिन गोथाव मोनो जायखिजाया आंनि मथे बिजोंनो होदो उनाव बानायना बानाय साबसिन आं बांद्राय मिथिया बिसेनोसै आरो
औ औ
नोंथाङा एसे माबा फोरमायनो हागोन मारै मारै ओं जुमायफोरखौ मारै बानायो बरनि जुमाय जेनेबा
अ जु जुमाइफोरखौथ जोंनि बरनिया माइरंफोरजों बानायो जोंना जेखि माइरंआनो जुमाय जाहैयो आरोना।
औ नंगौ
ओ जोङो माइब्रानि जुमायबो बानायनो हायो बा जों बेलेग माइरंफोरनि जुमायबो बानायनो हायो जेरै जों माइब्रानि जुमाय बानायबा जोंना माइब्रानि जमाया बनिख्रुइबो बांसिन गोथावसिन जायो आरोना गोदै मस मस जायो दा ओ जुमाय लोंग्राफोरा मोनथिसिगोन आरो आं थ जुमाय जुमायनि फारसे बारा बिदि लोंनाय मानाय बेबायदि बि गैया नालाय आं बांद्राय मिथिया बबे जुमाइाया माबायदि रसनि। दा जुमायखौ खौ जोङो माबायदि मावो फार्सआवनो गिबियावनो जों जुमायखौ
औ
ओ दैजों रुग्रोना लानांगौ आरो ना फोमोनग्रोना लानांगौ जुमाय संनोबा बेनिफ्राय फोमोननानै लाखांनायनि उनाव ओ जोङो जोंथ जुमाय जुमाया मानिफ्राय जायो होबा एमाउ फ्राय जायो नङा होमबा नोंथां। ओ जों गिबियावनो जुमायखौ फोमोननानै जों गुसु खालामनानै प्लास्टिकफ्राव बा थालिर बिलाइफोराव जोङो एरननानै माइरंखौ ओंखामखौ एरननानै जोङो ओ एमावखौ सिफ्रुनानै फुननांगौ आरो ना आ एमाव फुनखांनायनि उनाव जोङो आरामसे बेखौ माय मा होनो मा ओ ओंखामखौ आरामसे जोङो फेनसारनानै बा एसे गुल गुलाय खालामनानै दोननांगौ आरोना। बिनि सायाव जोङो मा होनो जिगाबबो होजायो बा माबा मोनसे बस्थाफोरबो खोबनानै दोनजायो। दोनखांनानै सानथाम सानब्रैबा सप्तासेयानो होनजागोनदां आं बारा बांद्रायबो मिथिलाय लांङा दा ओ दोनखांनानै एसे जुमाया बिदै ओंखारहांबा मोदोमबा फाय ओ बेखौ दोगसिफ्राव बा माबा मोनसेफ्राव मा होनो बोखांनानै सोनानै दोननांगौ आरोना नोंथां। बिनिफ्राय जोंङो दसे ओ साननैसोब खोबनानै बिदै बेसेबां बुरजा बिदै ओंखारजासिम बेखौ खोबनानै दोननांगौ आरो। दा जोंङो जुमायखौ गिसिबो लोंजायो। बिदि सरनानैबो लोंजायो बिनिफ्राय गोरानै मा ओ गोरान लोंनोब्ला जोंङो जुमायखौ मावनांगौ जायो आरो दा जुमाय जुमाय मावनो थाखाय जोंङो ओ मा होनो बिदिखौ मोख्रा खर' होनो आरो ना जोंखैजाय एसे गुदुं गोनांखौ जुमाय गग्रा जायगायाव होनो मोख्रा खर' होनो। नोंथांमोननिथिं मा होनो बेखौथ' आं मिथिला।
अ
ओ ओम बेजों माने अराव ओ अराव होसिगोन आरो ना दोखसियाव जुमायखौ होसिगोन लखबनानै होसि गोन ओमफ्राय दा ओ थाखोथाम थाला मोनथाम होनो आरोना था खोथाम होयो दोकसिखौ फार्स्टआवनो जाहैबाय अफ्रि दोननाय दोक्सि आरो बिनि उनाव मोख्रा खर' बिनि उनाव आरो दै होग्रा दोकसि दंबावो बेजों थाम जायो आरो ना बेजोंनो ओ अर खौ दुमनानै होबाय थाबा अरखौ सुनानै होबाय थाबा माने जुमाय गोरान ओंखारसिगोन आरो। दा बेखौनो फलिय' फलिय' ओम पलिय'लायनो फुलि होनो आरोना फार्स्टआव गिबि ओंखारनाय जुमायखौ फुलि होनो। ओ बिनिफ्राय उनाव इदिनो नरम नरम ओंखारलाङो आरोना गासिबो। ओंखार जोबब्ला माने लासनिया नरम जाहैयो दा बेजों फुलिजों गासिबखौबो लगायजोबनानै ओ गासिबो जखानि जाहैयो आरोना बे खौनो मानसिफ्रा लगायनानै जुमाय लोंङो आरो नोंथां।
औ
ओ दा नोंथांमोनखै माबायदि मावो बेबायदिनो मावो दा?
औ बिदिनो मावो।
ओ
माथो नोंथाङा मिथिथारो माबोरै बानायनांगौ होननानै।
बांद्राय मिथिया नोंथां माने जों जों गामियाव बिदिनो बर' जायगा नालाय। बयबो मावनायखौ नुयो बिदियावनो माने मिथि ना थादों आरो ओं
माने बिजनेस आरो बे माबाफोर बेलेग दंबावो नामा नाफ नाफामखौ मिथिगौ मारै बानायो? जेनेबा नाफामा जोंनि
ओ नाफामखौथ' आंङो ओ बानायफेराखै अब्ला बो एसे एसे मिथियो आरो गासिखौबो मिथिजोबा ओ नाफामखौ जोंङो गिबियावनो जों नाखौ ओ फोरानो ना मायोमोनथाय नों बारा मोनथिया दै ना नाखौ देनानै ओ
जानांगौ माने मा ना ओरैनो
जायखिजाया ओ जायखिजाया नाबाबो जागोन खोमा नास्राय जेरै फिथिख्रि ना मावा। ओ इदिनो आरो जायखिजा ना इखौ जोंङो एसे फोरानग्रोनानै लानांगौ। खोमा बिनिफ्राय जों एसे फोरानहांनानै दैफोरा एसे रानबाथाय ओ देयो देनानै जोंङो थास' गु दालि बा थास'नि जे बिफां बेखौ जोंङो होफायो बेखौ होफानानै जों औवा हासुं बा माबा मोनसे भयामफ्राव सोनानै दोनो आरो दा बेजोंनो जोंङो एसे गोबाव दोननानै सप्तासे सप्तानै बा मास मोनसे मास मोननै दोननानै जों नाफामखौ जाजानाय जायो आरो।
अ
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो? नोंथांङा मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो?
आंङो बै माबाखौ मोनो औवा मेवायखौ मिथिगौ ना औवा मेवायदों अमा आं खिथानोसै मारै बानायो ब बबेनिफ्राय मोनो?
ओ
जेनेबा औवानि औवानि एकदम ओइ स्टार्टिंनिफ्राय मोनसे फिसा-सा बुस्थु फैयो गाहायाव एसे गोलाव जानाय बेखौनो औवा मेवाय होनो जों औवा मेवायदों जेनेबा आसार बानायनो हायो ओंख्रि जानो हायो जों बिदि आं आसारखौ मारै बायनायो इखौ खिथानोसै नोंनो नोंथांनो जेनेबा औवा मेवायनिखौ बै आसारखौ मारै बानायो औवा मेवायनि
ओवा मेवायनि आसारखौ? ओ औवा मेवायनि आसारखौथ' जोंङो गिबियावनो मेवाय गोरलैफोरखौ इदिनो ओ औवानिफ्राय दाननानै लाबोग्रोदो लाबोखांनायनि उनाव जोंङो औवानि जे खलथा थायो औवा मेवायाव बेखौ जोंङो बोखारग्रोनांगौ आरोना। बोखारखांनायनि उनाव जोंङो ओ औवा मेवायखौ एसे मिहि-मिहि हानानै लाग्रोनांगौ? अबेबा बासनफ्राव हानानै लाग्रोनांगौ हाखांनायनि उनाव जोंङो ओ बेखौ गेलास बे ओ स्टिलनि गेलासफोरजों
औ
ओ माबा जायो आरोना दानजायो बिजों दान खांनानै जे ओ जे औवा मेवाया मिहि-मिहि जायोब्ला बेखौ जोंङो अबावबा भयामफ्राव बा अबावबा ओ बथलफ्राव सोनानै दोनो आरोना दै एसे सोयो दै एसे सोनानै ओ माथुनानै दोनो बिजोंनो जोंङो मास मोनसे मास मोननैसो मास मोनथामसो जा जाबाथाय जाजानाय जासिगोन आरो बिनो बिखौनो जोंङो औवा मेवायनि आसार होननानै बुंङो आरो।
उम
हो ओ नोंथां मोजां खोनायासै?
ओ थाव होना नामा थाव?
ओ औवा मेवायावथ' जों बिबायदि थावफोर होनाय नुवा बिदि जों। माने जोंना बिदिनो जायो आरोना नोंथांमोखि माबायदि बानायो थाव होनानै बानायो नामा?
थाव होननानै बानायो जोंना थावखौ फुदुंनानै बेखौ औवा मेवायखौ फोरान फोरानबाय मिहि-मिहि फिसा-फिसा हानानै बिसां नोंनि गोसो बादि लादो माबादि हानो बेनिफ्राय फोरानबाय फोराननानै थाव थाव जिरा जेनेबा होबाय थाव जिरा बानलु नों माबदि मा होनो गोसो बेनिफ्राय बिखौ औवा मेवायखौ औवा मेवायखौ थावाव एसे एसेल' फ्राय खालामनांगौ माने एक मिनिटफोरल' फ्राय खालामनानै जेनबा बथल ग्लासफोराव सोना दोनदो ओ एक हप्तासो फोराननानै दोननांगौ होमबा साबसिन। बेसां गोबाव दोनगोन बेसां साबसिन जायो आसारा बेनिफ्राय जाजासिगोन।
अ जो जोंखैथ' बेबायदि बानाया आरोना नोंथां जायखि जाया जोंनिया ओ औवा मेवाय खौ हानानै दै एसे होनानै माने बथलफ्राव सोनानै दोनो आरो औ
उम
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जा जाबाय ओ नोंथांजों माखासे ट्रेडिसनेल फुड फोरनि बागै ओ रायलायनो मोननानै गोसो खौ एसेबाबो गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उनावबो बेबायदिनो रायज्लायबाय थानो मोनगोन होननानै
ओम ओम
ओ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै ना
औ औ गोजोन्थों
ओं